औ खोनादों नदां
मा खालामदों दा?
दङ ओरैनो फ्रियावनो दंफयो।
औ जानाय म रायना।
खलम थ'वाख थ गले-
ह खरबोदै हाल सालफोरालाय।
मोजां, मोजाङैनो दंथैयो नोंनालाय?
आंनाबो बिदिनो मोजाङानो नोंदां? आं नोंथांनाव‌। फंनैसोसो खोथा सोंनोबा रायजलायनोसो फनहररनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों। सावरायनो हागोन ना?
औय ह हाग मानहाय जानो।
बिदिनो बर'आव मोननाय एबा बर'नि दोरोङारि
ए
बेयाव नुनो मोननाय। सेर दाम जायो आखाइजों बानायनायबा। मेगनजों नुनो मोननाय जेरै ओ मेगनजों नुनानै एबा आखाइजों बानायनाय जेरै आइजें आइला। फोर दंना बर' बर'आव। बर' हारियाव
औ-औ।
बिनि सोमोन्दै नोंथाङा नाम मख'नानै बिनि एसे बुंहरनो हागोन नामा?
औ हागोन, मानो हाया जानो?
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो।
औ दा जोंना। बर'जों सोमोन्दो थानाय, माखासे बेफोरबायदिनो आखाइजों दिरुननाय दोरोङारि हेबनाय माबानायफोर होनबाथ' जोंङो गोबां फैयो नङा होमबा जेरैबायदि बुंनाय जों मख' नाम मख'नाय जोङो जेखाइ खबाइ सान्द्रि। दाला खखा फल' सेन बायदि बायदि रो खोमै दा बेफोर खालामनायनि प्रसेसफोरबो दङ। गोबांनो जेनेबा जों बुं मख'नो हायोदि बा बोरै बोरै खालामो बोरै बोरै मायो माबायो जेरै बानायनायनिबो नाम थाजोबो मोनफा मोनफा बेफोर खौबो जोंङो रायलायबा रायज्लायनो हायो जेरै दा जोङो मेनलि बानायनाय हिसाबै जोङो सेन एबा जेखाइ खबाइ बांसिनानो जों बानायनाय हिसाबै जोङो बाहायगिरि हिसाबै जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो जेरै जोङो औवाखौ दाननानै नै मोजां मोजां जखा सुनानै दानस'नानै बेनि खाथि जिरनानै मोजां फोराननानै बेखौ हेबनानै मोनसे जेखाइ, खबाइ, सान्द्रि बायदि सेन खखा बायदि आरिजों बानायनाय जायो बांसिन बानायनाय हिसाबै जोङो औवानिफ्रायनो खालामजोबनाय जायो मानोना बांसिनानो औवानिफ्रायनो मोनजोबनाय जायो होनजायो जोङो मानोना जोंहा बुंनो थांबा जोंना माने औवाजों गोबां सोमोन्दो गोनां दं होनजायो आरो जोंनि बर' माहारिया औवाजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां दा बेखौ जोङो थाङोबा जोङो बेफोरखौ मोनसे मोनसे मोनसे खामानि मावजोबो जेरै जेखाइ खबाइ सान्द्रि बायदि आरिनिबो जोङो मोनफा मोनफा मख'नाय बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा बेलेग बेलेग खामानियाव बाहायनायाव जोङो बेखौ इउस खा खालामो आरो बाहायो आरो जेनेबा जेरै सान्द्रिफोरखौ जोङो माइरं सालिनायाव बाहायो सान्द्रि माबाखौ दालाफोरखौ जोङो माइ जावनाय माइरं जावनाय बिदियाव जोङो बाहायो जेरै जोङो ओमफ्राय ओमफ्राय जोङो जेखाइखौ हमनानै लायोबा जोङो ना गुरनायाव बाहायो। खबाइफोरखौ जोङो ना लानायाव बाहायो सेनफोरखौ जोङो ना सानायाव बाहायो। जेरै खखाफोरखौबो जों ना सानायाव बाहायो बेफोरनो मोनफा मोनफा मोनसेनि थाखाय मोनसे मोनसेनि थाखाय मोनसे गाव गावबा गावनि थाखाय थाखाय बेलेग बेलेग जोङो जोंनि माबाखौ नायाहरनानै जोंनि सुबिदाखौ नायनानै जोङो मिथिंगायारिनि सम्पदनिफ्राय जेरै औवा औवानिफ्राय जोङो बानायनानै जों जोंनि सुबिदाखौ खालामनानै लानाय जायो आरोखि दा बिदिनो जोङो मोनसे मोनसे आइजें खौ जोङो मोनसे मोनसेनि हिसाबै जोङो नांगौनि थाखाय जोंनो गोनांथिनि थाखाय जों खालामनाय जायो बांसिनानो औवानिफ्राय मोननाय जायो जोङो औवानिफ्रायनो औवाखौनो मेनलि हिसाबै जों खालामनानै लानाय जायो औवाफोरखौ दानस'नानै फोराननानै खाथि जिर-' नानै बेफोरनि उनाव हेबनानै जेखाइ खबाइ सान्द्रिनि महर होयो आरो जों।
औ।
दा नोंथाङा नोंथांमोननिखै इफोरबायदि हेबनायफोर मोनगोन ना मोना आरो मालानिफ्राय हेबबोनाय एबा गोदोनिफ्राय हेबनाय दासिमावलागै माबायदि हेबबोदों दा हेबनायफोरखौ मोनगोन ना मोनला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनि साइडनिफ्राय?
औ नोंथां।
औ। दे।
बिदिनो बर'नि दोरोङारि आइजें -आयला बानायनाय हेबनाय दानाय लुनाय बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो- गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। दानि दाउगानाय ओ बिगियारि जुग एबा दावबायालु जुगाव बेफोर मुवाखौ गुबुन जायगाफोराव बायनाय नङाबाबो जोंनि दा आथिखालाव थानाय बर' गामि एबा जों गामियावबो बे आइजोें -आयलाफोरखौ बाहायनाय जायो। बिदिनो आइजें -आइला होनबा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो संग्राय सान्द्रि दाला सान्द्रि जेखाइ खबाय सेन बेफोरखौ जोङो ओ जेरै खबायाइफोरखौ जोङो ना गुरनाय समाव लानाय जायो। ना सोनो थाखाय ओ आरो जेखाइखौ ओ हिन्जाव माहारि एबा हौवा माहाफ्रा जेब्ला दैमायाव ना गुरनो थाङो अब्ला जों बेखौ बाहायनाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे दाला सान्द्रि बेखौबो ना हमनायाव बाहायनाय जायो। ओ लोगोसे जेरै- सान्द्रि माइरं जावनो माइरं सालिनायाव बाहायनाय जायो आरो
औ।
ओहोम आरो बिदिनो संग्राय बिखौ माइ जावनायाव बाहायनाय जायो आरोना। बिजों लोगोसे ओ दानि जुगावथ' ओ ट्रे दाजों जेरै खेखाखौथ' जों थियां औवाजों बानायनाय जायोमोन ना थाय दानि जुगाव जोङो। ओ बायदि मुवाजों बानायनाय जायो। नाथाय जोंनि सु। गोदोसो समाव हेकार औवाजोंनो हेबनाय जायोमोन आरोना। बि आइजें आइला फोरखौनो जोङो औवाननिफ्राय बानायनाय जायो। जायनि थाखाय बर' माहारि औवाखौ। गावनिस। बियो गावनि सम्पतिस दों बायनाय जायो जेरै न'ब। बानायनाय न बानायब फ्राव बाहायनाय जायो। बेफोर खाथि सोमोन्दो नोंयो। बुंनो हायो आरोना। दिनै आर रो दंबावो जेरै
उम।
ओ जेरै नांगोल। जुंगाल मै ओ हुकेन बि-बिफोरखौबो जोङो मिथिंगायारि। मेब। निफ्रायनो लाबोनानै जो जोङो बर' माहारिफोरा बाहायनाय जायो आरोना बिदिनो जेरै नांगोलफोरखौ जोङो दं फां लाइफांनिफाय बानायनाय जायो। बिजों लोगोसे जोङो। औ हुखेन बिखौ औवाज जों बानायनाय जायो आरो। मै बेखौ जोङो औवाजोंबो बानायनाय आरो दंफां लाइफांजोंबो बानायनाय जायो आरो ना
औ-औ
बिदिनो मैखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो बेजों लोगोसे जों जेरै ओ बेफोर मुवाफोरखौ जोङो ओ जे मेसें बोथोर दैज्लां बोथोराव बायनाय जायो। जेब्ला जों मोसौ जों हाल एवनाइ जायो। अब्ला फोर जों बाहायनाय जायो आरोना
औ-औ नंगौ औ-औ नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो आरो गोदोथ' न' लुनायफ्रा औवाफोरजोंनो बाहायनाय जायोना
औ-औ
औ हमना ला ओ बिदिनो न'नि न'नि गायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बिदिनो जों औवानि औवानिफोर औवानि औवानि जेरै थेंवल। बेफोरखौ जोङो औवा खानाय सम न' लुनाय समाव जों खानो थाखाय बायनाय जायो। खुन्थानो थाखायबो औवा बायनाय जायो।
औ औ औ
बिदिनो थिं खानाय समावबो बाहायनाय जायो। गोदोथ' थोरिफोर दंमोन नालाय बेफोरखौ जोङो ओ जागायनानै जोबजासिम जोङो औवानि औवाखोनो बाहायनाय जायोमोन आरो। बेफोरो बर' हारिनि मोनसे सम्पद होन्नानै बुंनो हायो आरो
औ औ दा बर' हारिनि सम्पद हिसाबै दा जोङो गोबां मख'नो हायो नङा होमबा जोङो जोंनि बर' माहारियानो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना मि थिंगायारि सम्दजों जोबोर खाथि सोमोन्दो थानाय हिसाबै जोंना मिथिंगायारिनिफ्रायनो बांसिन सोरजिनानै मिथिंगानिफ फ्रायनो बांसिन सोरजिनानै लाजोबनो जोंनि बर' माहारिफ्रा नङा ओमबा जेरै जोङो मख'नो हायोदि जोङो बुंलांबाय थानो हायोदि जोंनि मिथिंगाजों मिथिंगाजों जोंनि बर' माहारिजों गोबोद जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय जेरैबायदि न' लुनायाव बाहायनाय जोंनि औवाफोर बाहायनाय दंफां दंला बाहायनाय बेफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे सो सोलिबोबाय थानाय आरो दासिमबो सोलिबोगासिनो। मोन जेरै जोङो औवाख औवा मोनसे थसे औवा जों खौ औवाखौ जोङो बुंनो थाङोबा जों गोबां खामानियाव बाहायो जेरै औवाख खौ जोङो नांगौ हिसाबै जोङो बेलेग बेलेग बुस्थुखौबो बाहायो आरो बेलेग बेलेग बुस्थुफोरबो बानायनाय जायो औवाजोंनो जेरै औवाजोंनो जोङो मोनसे खुन्था खालामनो हायो। औवाजोंनो जोङो खाथि खालामनो हायो। औवाजोंनो जोङो दिरुं खालामनो हायो। औवाजोंनो जों सेन खबाय बरननो हायो। औवाजोंनो न' गंसे बरननो हायो। औवाजोंनो जोङो इन्जुर मोनसे दिरुननो हायो बेफोर माने आरो दंफां दंलाफोरखौ जोङो खुन्था हिसाबै बाहायो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनो माने मिथिंगायारि सम्प सम्पदजों जोंनि बर माहारिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो गोनां आरो।
औ बिदिनो।
औ।
बुंनो थाङोब्ला बेफोरो गासिबो नोंजोब खौ मानो होनबा जों मिथिंगाया मोन नाय औवा जेरै बेफोर औवाफोरखौ जोंङो। बर' समाजफोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो। बादिनो बर'नि आइजें आयला ओ जोंनि दानाय लुनाय।
औ दानाय लुनाय औ।
गावनो बानायो जेरै। बानायनाय। नमा न' बानाय इसिं न' बानायनाय बेफोराव जों गासिबो औवानि न'फोरखौनो जों बानायनाय जायो आरो ना जेरै आइजें आइला बानायनायाव बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे औ। बेजों लोगोसे जोङो ओ हिन्जाव माहारिया जि दानाय समाव बाहा-बाहायनाय। साल खुन्था
औ।
गान्दै बेखौबो जों बाहायनाय जायो आरो बेफोर दानाय लुनायावबो बाहायनाय जायो।
औ।
बिदिनो गोबां बाहायनाय जायो आरो आइजें आइला बानायनायफ्राव। बिदिनो नोंथाङा आ दा मा खालामदों?
ओ दङ ओरैनो दा नोंथांजोंनो सावरायगासिनो दङ।
औ
औ
बे बेजों लोगोसे नोंथाङा ओ बर'नि जेरै दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा ओ फोरमायनोबा बेखेवनो हागोन ना?
औ हागोन, जोंना बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोंना मेइेनलि जोंना, गोबां रोखोमनिया जाग्राफोर जोंना बर'जों सोमोन्दो थानाय ओंख्रिफोर दङ जेरै जों बेफोरखौ बोथोर लायो बोथोर जानाय जायो। बोथोर लायै बोथोरबो जायो। जेरै आरो ओरै दिन लायै दिनबो जायो। टाइम लायो टाइमबो जायो। जेरै जोङो नाफाम ओंख्रिफोरखौ जोङो फुङाव दैलां बोथोराव जों बांसिन जानाय जायो जेरै हालौवनो थांबा ओंख्रि गैयै टाइमाव। एबा फुं टाइमाव जोङो नाफामखौ जोङो सोमजानानै ओंखाम गोजा संख्रिजों सोमनानै नाफामखौ जों बाथोन हिसाबै जायो। खोब जानो हायो बेजोंबो। गोथाव जेरै आरो नारजि ओंख्रि। नारजि ओंख्रिफोरखौबो नारजि ओंख्रि जानायावबो जोंहा माखासे फोथायनाय दङ'। एरै नारजि ओंख्रिखौ फैबा जों आलासिफोरजों जाया। मानोना आलासि फोर फैबा जाहोआ। जेरै आलासिफोर फैबा जोंहा फोथायनाय दं दि नार्जि सावगारनाय जायो। बेफोरबायदिनो माने सोमोन्दो बस'नाय जायो बेफोरबायदि। फोथायनाय लानानै जों जायो जेरै आरो अनला ओंं ख्रि साम' ओंख्रि सबाय ओंख्रि बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि गोनां ओंख्रि। बेफोरखौ जोङो जोङो जायो आरो खि जेरै इफोरनिबो जानायनिबो संनायनिबो प्रसेस दङ'। बेफोरखौ बुंनो थाङोबा बहुत गोलाव जागोन आरोखि।
उम नंगौ नोंथाङा बुंनायाबो नोंगौ। जोंनि समाजाव बिराद नुनो मोनो। बि फोर जानाय लोंनायखौ। जायनि थाखाय जोंनि बर' समाज जानाय लोंनाया जोंनि बे समाजफ्राव बिराद जौगानायखौ नुनो मोनो। दे बिदिब्ला ना नोंथां दिनैनि ओ सावरायनाया बेयाव थादोंसै।